औ खोनादों औ खोनादों।
औ दे जोंहा होमबालाय औ खोनादो। हो होमबा जोंहा ओ आबहावा गुबुंलेनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
उम। ओ नोंथाङा एसे जागायगोरनो हागोन नामा?
औ जागोन दे। ओ माने आबहावा गुबुंलेनि माने आबहावाखौ माबोरै? ओ रैखाथि होबोनांगौ बिनि सोमोन्दै? औ अब्ला जे बुंफोरना होनि माने। ओ आबहावानि रै खाथिनि सायाव बुङोब्लाथ' ओ जेनेबा आबहावाखौ रैखा खालामनाय आबहावाखौ गुबुंले जाहैयो। आबहावाखौ खौ माबोरै मा होनो गोथार लाखिनो हागोन बे बेफोरखौनो बुजियो जेनेबा बेफोर बेफोरनि गेजे गिबियावनो मोननो हायो आबहावाखौ गुबुंले खालामि ओ जों गासिबो ओ बुहुमाव थांनानै थादों जिहेथु जोंहा आबहावाखौ गोथारै लाखिनाया जोबोद गोनांथार। ओ जायनि गेजेरजोंसो जों गाव गावखौ रैखा खालामनो हागोन। हागोन। जुदि जोंनि बुहुमानो एबा बा आबहावायानो गुबुंले जायोब्ला जोंहा बेयाव थांना थानायनि समा इसिबां गोलाव जानायबो नङा आरो जोंनि माने थांनांगौ। समा ओ गोख्रैनो जानानै फैगोन आरो। जेराव जोङो मास समाव मा जाथाय जानानै होगोन आबहावायादि जोंखौ माबायदि खहा खालामगोन माबायदि फोजोबस्रांगोन बे बेफोर जाथायफोरखौ मोननो हागोन। बेबायदिनो ओ आबहावा गुबुंले खालाम खालामनायनि सायाव सरायोब्ला आबहावाखौ जोङो गुबुंले खालामनायनिफ्राय ओ बासिनानै थानायाव जोङो मोननो हागोन। ओ जोङो गाव गावखौनो सांग्रां दोननांगोन। जेराव आबहावायाव माबा मोनसे मुवा बेसादफोर बाहायनानै आबहावा गुबुंले जायोब्ला बेफोरनिफ्राय होबथानांगोन। जेनेबा जोङो आब हौवा गुबुंले जायो जानाय होनोब्लाथ ओ जेनेबा बायदि रोखोम मुवा बेसादफोरनि ओ सेवनाय बायदि उखुन्दै बायदि गाज्रि मुवा बेसाद मोनामनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि आबहावा गुबुंले जायो जिहेत थु बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन गाव गाव खौनो ओ गाव गाव गिबियावनो जों गाव गावखौ साखोन सि नांगोन ओ बेनिफ्राय गावनि थानाय जायगा जेरै ओ जोङो गाव गावनि नखौ साफा लाखिनांगोन बेनिफ्राय ओ जाग्रा मुवा आदार बाहायनायफोरनिफ्राय ओ नां गौ जायि एबा गारनाय मुवाफोरखौ ओ मोनसे मोनसे जायगायाव थियै एबा जमायै दोननानै बेखौ ओ सावनानै बा बेफोरखौ बबेबा मोनसे जायगायाव ज' जमा खालामनानै बेबायदिनो फोराननानै सावोब्ला माने जोङो आबहावाखौै खा खालामनो हागोन आरो आरो बेनिफ्राय मोननो हा बावो ओ गुबुन गुबुन जायगानि बेबायदिनो ओ दारिमिन नयदुगफोर बाहायनाय ओ बेफोर बाहायनाय नि गेजेरजोंबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ मो नोहायो ओ बेफोरनिफ्राय ओं ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनिफ्राय उम ओंखारनाय मैलाफोरा माने जोंनि आबहावाखौ जोबोद गाज्रियै गोहोम खोख्लैयो जेराव जोङो मोजां बारहावा मोननो हाया ओ जेराव बुहुमनि दुं खांनायफोर बायदि जाथायफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरनि बे-बेफोरनि थाखायनो जोङो बेफोर माने दा रिमिन उयदफोर बाहायनायखौ इसे खम खालामनांगोन जेराव जों नांगौ मुवा खौल दिहुननांगोन आरो इसिबां माने आग्लाय बिग्लाय बा गोबां बिबांनि मुवा बुस्थु दिहुननायखौ एसे खमायनांगोन आरो बेबायदिनो औ आरो आरो मोननो हाबावो बै लामा सामा गाज्रि गाज्रि जेनेबा मुवा बेसादफोर गारला लाना दोननाय। बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनांगोन जोङो मोनसे समाजाव मोनसे आयेन दाना दोननांगोन दि जानला मानला मुवा बेसादफोरखौ ओ जेराव मेराव गारलाबायनायखौ बन्द खालामनाय। बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो माने आबहावाखौ रैखा खालामनो नाजानांगोन आरो ओ नोंथाङाबो आबहावा रैखा खालामनायनिस सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो हाग गोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ जोङो आबहाव रैखाथि खालामनो होनबा जोङो गिबियावनो माने दासान्दि माने जोबोद गोनांथार जानानै दङ आरोना बे खामानिया। जेरैहाय दंफां गायनाय जोङो गोबां ओनसोल जायगा फोरावनो जोङो दंफांफोरखौ दान फायनानै बायदि इंडस्ट्री बा न'फोर लुनाय आबाद मावनायफोरखौ जों मोननो हादों। ओ बे दंफांफोर खमायनायनि थाखायनो जोंनि आबहावाखौ जोङो माखासे गाज्रि जानायखौ मोननो हायो। जेरैहाय नांगौ समाव अख अखा मोना माने बोथोर बोथो बोथोर समाव माने बोथोरनि फिथाइखौ माने बोथोराव मोननाय जाया आरो ना। बेफोरनि थाखायनो जोङो माने दंफांखौ गायनांगौ जायो। आरो बायदि बै जानला मला प्लास्टिकफोर सेवनाय मुवाफोर गारलाबायनायजों बिनि गेसजों बा दैफोर लोंनायनि गे गेजेरजों माने बे गारजानाय दै बेखौ लोंनानै माने सुबुं माहारिनियाव माने ओ बेमार आजारफ्राबो जोङो गोबां जानायखौ मोननो हासै आरोना। आथिखालाव जा गोदोनि सुबुंफोरा माने एसेबां बेमार आजारजों थैनाय जायामोन आरो ना ओ जैहाय माहोनो जिब जुनारफोरजोंसो माने दावहा नांनानै थैनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बै आबहावाफोर गाज्रि जानायनि दारै जोङो सुबुंनाव गोबां आजार ओ बेमार सोरजिनायखौ जों मोननो हायो आरो जिउ गोमानायखौबो जों मोननो हायो। थिग बिनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखा खाय जोङो। ओ मोनफ्रोमबो जायगा टाउन सहर गामि ओनसोलाव जोङो दंफां गायनांगोन। दंफांखौ था-थाल लानांगोन। आदोर लानांगोन गायनायजों लोगोसे जों नायफा नायफा नायनांगोन। जेरैहाय ओ सासे बिमाया सासे गथखौ उन्दैनिफ्राय देरजासिम जेरै नायफा नायफा बिदिनो सैमा लांसि बोरमा लांसि माबा नांसि बिदिनो थाल लानानै गथ सासेखौ फेदेरो थिग बेबायदिनो जोङो माने आथिखाल मु आव बे गथ बायदि जोङो दफांखौ जोङ ओ आद लानांसिगौ आरो बिदिनि गेजेरजों जोङो आबहावा माखासे गुबुंले जानायखौ जोङो मोजां माने ओ गोग्गोआव लाबोनो हागोन लोगोसेनो औ औ दंफां दंफां दाननायखौ बन्द खालामनांगोन दंफां गायनायखौ स्टार्ट खालामनांगोन ओ बेनि थाखाय जोङो माखासे मावथि हान्जाबो मोननो हायो। ओ जेरै जोङो एन एस एस बे एन एस एसाबबो जोङो ओ लामा सामायाव प्लास्टिक थ्लाासटिक मोननायफोरखौ जोङो ओ फोसाबनाय मावनायखौ जों मोना हायो आरो बायदि ओ दंफांफोर गायबोनायखौ जों मोननो हायो। जोङो जेब्ला फरायदोंमोन माने जोंबो मावबोदोंमोन आरो बे खामानियाव जों दासिमबो मावो दासिमबो मावनांगौ। अब्लासो जोंनि हादोरा माने जौगा फारसे आरो क्लिन फारसे फैगोन आरो बेमार आजार साननाय हनाय फ्रा माने मोजां जागोन आरो जोङो ओ दानो बिदि मावखायाबा जोङो उननि समा मा जागोन बेखौ साननानै नाय-नायनो हागोन आरो माने गावनो गावनि बेमार आजार थासारिफोरखौ गावनो गाज्रि खालामना लानाय जादों आरो जोङो गुबुन हादरनिखौ मोननो हायो माने जोबोर साखोन सिखोन माने उन्दै उन्दै गथनिफ्रायनो माने साखोन सिखोन लाखिनायखौ जों मोननो हायो जा ओ जेबो दाखोर बुस्थु मोननो हानाय जाया नाथाय जोंनि हादराव जोङो गोबां मोननो हानाय जायो। बेनो जादों जोंनि समाजनि सुबुंफोरनि ओ आखल आखुनि सायाव सोनार बियो ओ जोङो गभारमेन खौबो माने जों इसेबां मावनो हाजोबनायखौ नुनो हाया मानोना जों माखासे खामानिया जों गाव गाव नों आंनि माने बिबानावनो थायो माने बि बेफोर मावनांगौ खामानि माने गाव मावबासो माने जोङो मावथारनो हायो माने जेरै सासे फोरोंगिरियाबो बुंनोलसो हायो बेखौ फरायथार माथार होननाया बेथ गावनि सायावसो सोनारो गाव रोंनाय रोङै फरायनाय फरायैआ गासिबो गावनि सायावसो सोनारो माखासे थिग बेबायदिनो आरो जों मावबासो जोंनि समाजा साफा जागोन आरो लोगोसे जोङो गिदिर गिदर इन्दासट्रि ओ जे लुयो माने बिफोरनि दारैबो जोङो आबहावाखौ गोबां गुबुंले जानायखौ मोननो हायो जोङो बेखौबो जोङो माखासेखौ बन्द खालामनांगोन नांगौ आन्थाखौल जोङो जेन थेन बाहायनानै जों खावसे बिबांखौ माने जोङो खमायनांगोन आरो आरोना आरो बे बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ बिगियान ओ बिगियानारि सुबुंफोरनि गोनांथि जागोन आरोना उनावहाय माने बिसोरो ओ बे आबहावा गुबुंलेफोरख मा होन ओ गारजि जानायखौ बोरै खमायनो हागोन बिसोरबो मावबाय थागासिनो नो जों बिसोरनिबो गोनांथि नांगौ आरोना जों आबहावा ओ मा नो ओ गोग्गो खालामनो जों बिसोरनिबो बिफाव लानायखौ मोननो हायो। गास खौबो मोननो हायो बिसोरल नंङा जों नों आंङानो मेन गुबै जाहोन माने जों हायो आरो गासिखौबो फोसाबनो बेनिफ्राय जोंङो नों आं नों आंनि सायावबो सोनारो आबहावानि माने गुबुंले जानाया जेरै हाय ओ सासे बिमाया गथ' फोरखौ माने जोंनि बर' सुबुं फ्रा ओ गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव माने दंफां दाननो थांङो बे फोरखौ बादा होनांगोन। आरो लोगोसेनो जों उन्दै समनिफ्रायनो जोंङो ओ थास थि नुबा आइ सना बा आबा सना नोंङो फ्लास जे नुबाथाय न लाबोनानै अर जरायनायाव बाहायफै नङाबा सावफै अबबा नङाबा डास्टबिनाव गार होननानै फोरोंबा बे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो बि दि मावबाथाय गुबुनखौबो फोरोंलांनो हागोन गावबो मावगोन माने ओ सोलोंनाय समाज जों एसे उन्दैनिफ्रायनो माने बुहुद सोलोंबोनो हा हायो आरो उन्दै निफ्रायनो खोन्थाबोबा माने बेफोरो एसे माने खमायगोनखौ माने ओ गुबुंले जानायनिफ्राय खमायगोनखौ जोंङो मोननो हायो।
औ
औ लोगोआ माबाफोर बुंबावगोन नामा?
जों बिदिबा ओ गाहायै मोननो हाबाय गाहाय गाहाय बिथिं हिसाबै जों मोननो हाब बाय ओ गिबियावनो गावनि गथ'फोरख खौ सांग्रां खालामनाय औ ओमफाय बिनिफ्राय बि फां लाइफां गायनाय दान फायनायनि माने बिफां फांसे दान फायनायनि जायगायाव फांनै बिफां गायनाय आरो बिदिनो दारिमिन बिद बाहायनायफोरखौ खम खालामनाय ओमफाय बेबायदिनो‌ ओ जेराव मेराव मुवा बेसाद ओ गारजि बुस्थु गारलाबायनायफोरखौ होबथानाय आरो मालायखौ नुयोब्लाबो माने होब थानाय आरो आरो गाव गावथ' माब्लाबाबो गारनो नाङा जानला मोनला जि जेराव मेराव आमफाय बेबादिनो सिगां गाव जागोरनांगोन औ आरो गावनो सिगां माने गावखौनो सि सांग्रां लाखिग्रोनांगोन आरो बे बेफोरनि सिगाङावनो ओमफाय मानोना मानोना बे माबायाव बुहुमाव गावबोथ थांनानै थागोन गुबुनाल थांना थाया नालाय जिहेतु गावनिफ्रायनो जागायग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो माने बुहुमखौसो सोलायनो एबा स समाजखौ सोलायनो हागोन आरो बेबायदिनो जों बेफोरबायदि आबहावा रैखा खालामनायनि बिथिंफोरखौ खौ मोननो हायो आरो
औ बिनिखायनो जों बे आबहावाखौ सावरायनायनि आयदायाबो मोनसे जोबोर गोनां बेनि थाखाय जोङो ओ फराय गुदि फरायसालि जौमा फरायसालिफ्राव जोङो आबहावा बिगियानखौ सोफादेरनायखौ मोननो हायो आरो
औ
औ बेनिखायनो जों मावनांगौबो मोनदों जेब्ला अब्लासो मोजां जागोन गामिनि न'खरनि समासनि हादोरनि आरो जों दानो मावखायाबा उननि समाव माने जोबोद खैफोदाव गोलैगोन आरोना बे बुहुमा जोङो जिब जुनाराबो थानो हानाय नङा मोजाङै जों आंबो थानो हानाय नङा इदिनो माने उननि थाखाय जोङो सान्नानै दानिफ्रायनो ओ मोजाङै मावलाङोबा बोसोन होना हायोबा माने जोंनि हादोराबो जोबोर जौगागोन गुबुन हादोरफोर बायदि आरो जोंबो थानो मोजां मोजां मोनगोन माने आरो जोंनि मिथिंगायाबो माने गोजोनगोन आरो दंफां लाइफां सोमखोर सोमखोर गोदोनि बायदियैनो औ
जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे लोगो